हेल'
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रियाव दङ ना?
औ आङो दायो फ्रियावनो दं नोंथां।
अ फ्रियाव दङब्ला आं नोंथांजोंहाय अ एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
नोंथांजोंहाय आङो जोंनि ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय बिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां
आ जोंनि दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला जि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जे माखासे ओंख्रि ओ बेफोरो जाहैबाय ओ सबायजों साम' अनलाजों दाउ नारजिजों अमा ओ आरो ओ नाफाम बेफोरो जाहैबाय जोंनि गोद गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मुंदांखा ओ जोंनि ओंख्रि ओ बेखौहाय जोङो बयबो जोंनि ओ समाजावहाय बेफोरबायदि ओंख्रिया ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगा सिनो दङ आरो दाबो जोङो बेफोर ओंख्रिखौहाय जाबोबाय दङ ओ बेनि गेजेरावहायनो जोङो ओ अनलाजों दाउ बिनि बागै आङो एसे बुंग्रोनि नोंथांनि सिगाङावहाय
औ जागोन नोंथां
गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनोब्ला जोङो ओ माइरंखौहाय सुनानैहाय ओ बिनि उनावहाय माइरंखौहाय दोगोन खालामनाय जायो ओ माइरंखौहाय दोगोन खालामखांनायनि उनावहाय ओ जोङो जि ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो ओ बेदर जि जोंनि न'नि न'आवनो मोननाय जे लकेलनि दाउ बेखौहाय जोङो सिथारग्रोनानैहाय बेखौहाय जोङो फिसा फिसा दाफ्लेनानैहाय जोङो एखौहाय बेदरखौहाय जोङो एवफ्रामग्रोनानै लानांगौ ओ एवफ्रामखौ दानानै लानांगौ बिनि उनावहाय जोङो दै होनानैहाय ओ दै होनानैहाय जि जोङो उननानै दोनखानाय जि माइरंनि गुन्दै बेखौ खौहाय जोङो बे ओंख्रि बा जों ओ बेदरजों संनाय जि दै होनानै दोननायावहाय जोङो बे अन गुन्दैखौ होनानै हाय जोङो उरनाय जायो आरोना ओ बेनि उनावाय जोङो बे संनायावहाय जोङो खारै ओ खारै बेखौहाय जोङो एसे होनानैहाय जोङो ओंख्रिखौहाय ओ संख्रि बानलु होनानैहाय बिदिनो ओ नैजि मिनिट बा थामजि मिनिट जोङो अरावहाय संनाय जायो ओ बिनि उनावहाय जोङो बे ओंख्रिखौहाय जोङो जानानै नायोब्ला जोङो ओंख्रिनि टेस्टआ जोंहा गोथाव जायो
ओं
बिनि गेजेरावनो जोङो आङो बुंदों जे खारैआ जाहैबाय जोङो खारैखौहाय अभेननिफ्राय मोनो होनना बुङोब्ला जों नोङो खारैखौहाय थालिरनि जि बिफां बे फस्ला बेखौहाय जोङो दानानै
औ।
हाय राननानै थालिर हांगार बानायनाय जायो जोङो ओंख्रियावहाय होनाय जायो होमब्लाना जोङो ओंख्रिखौहाय थावसिनाय थांफिनदो आरो
मोनै मोनथामसो रोखोमनि जोङो मोनो जेरैहाय थालिरनि जि बिफां बेखौह ओ सावनानैहाय जोङो हांगार बानायनानै बेनिफ्रायबो जोङो खारै दिरुन जायो आरो जोङो माखासे ओ नारेंखलनि बेजे बै फोरजोंबो जोङो ओ बै खारैखौहाय दिहुननाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बे अनलाजों दाउआ मोननानैहाय रेडि जायो ना बेखौहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जा जाबोगासिनो दङ आरो दासिमबो जोङो बे ओंख्रिखौनो जाबोबाय दङ आरो जि
ओ नोंथां।
आरो दानि टेस्ट जोङो एखे ओ जोङो जाबोनायखौ मोनगासिनो दङ आरो ना नोंथां ओ बेजों लोगोसे आरो जोङो बुंनांगोन अ जेरैहाय नारजिजों अमा। होननानै बुङो बेबो जाहैबाय जोंनि गोदो गोदायनि बेनिखायनो ओ सोलिबोबाय थानाय जि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि। जा बे ओंख्रिखौहाय जोङो मारैहाय मोनो बा मारैहाय सङो? बु होनना बुङोब्लाहाय बे नारजिखौहाय मारै मोनो होननानै बुङोब्ला नारजिया जाहैबाय ओ फाथो फाथो बिफां फाथोखौहाय जोङो गिबियावहाय फोनानै लाग्रोयो बि नि उनावहाय बे फाथोआ रोदोमनायनि उनावहाय जोङो जि बिलाइ बे बिलाइखौहाय खानानै जोङो बेखौ सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरोना बिनि उनावहाय जि राननाय बे बिलाइखौहाय जोङो ओ जोङो दैयावहाय सोमहामनानै दोनो। बिनि उनावहाय जोङो बै बिलाइखौनो जोङो ओ रुगारनानैहाय जोङो बे बिलाइखौहाय ओ गुन्दै बायदि दोलो दोलो दोलो साग्लि जोबनानै जोङो बेखौहाय ओ संनाय जायो आरोना। बेजों लोगोसे जोङो अमा बेदर अमा बेदरखौहाय जोङो एवनानैहाय ओ बे ओंख्रियाव होसनो आरो बेजों लोगोसे जोङो दहाय बुंदोंमोन जे खारै बे खारैखौहाय जोङो बे ओंख्रियावहाय होयोब्ला ओ बांसिन थावनायखौहाय जोङो मोनसिनो ओ बे ओंख्रिखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं दाबो ज जाबोगासिनो दङ गोदोनि टेस्ट आरो दानि टेस्ट जोङो दासिमबो बे टेस्टखौनो मोनजाबोगासिनो दं आरोना‌। ओंखायनो जोङो बुंनांगोन बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय माखासे मुंदां खा ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरोना नोंथां। ओ नोंथाङा बेफोरबायदि ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा? जि जानाय लोंनाया माबायदि गोदोनि जानाय दानि जानाय। बिनि बागै एसे
औ औ हागोन नोंथां। होमबा आङो अ सबबायजों साम'खौ नोंथांनो फोरमायनानै होनसै माबोरै सङो माबोरै जायो।
औ।
औ जोङो सबाइजों साम'खौ संनोब्ला जोङो गिबियाव दैमानिफ्राय एबा दैमानि खन्नानै लाबोनाय एबा जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनाय साम' जिखुनु आरो जोङो दैमानिफ्राय लाबोनायबो जायो जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनायबो जायो मालाबा मालाबा होमबा बे साम'खौ जोङो जेब्ला लाबोनानै जोङो माने साननै जाहाथे साम'नि माखासे मैला मैलि बेफोरो माने गगारो बिनि थाखाय जोङो साम'खौ साननै सोमनानै दोननाय जायो दैया। बेनि अनगायै सोमना दोनखांनानै अखानायै जोङो बे साम'खौ दानसिगोन। दाननानै जोङो साम दाखोनखौ गारसिगोन गारखांनानै साम'खो जोङो मोजां बिनिनो माखा खासे मैला जाय मैलाखौ जेनेबा जों जाफानायाव जोङो उदैफोराव जोङो जेबो जाहैया बिनि थाखाय बि नि मैलाखौ मोजां हुखनानै लाग्रोसिगोन हुखना लाखांनानै बस्था एबा बालथिङआव जोङो हुख'ना लाग्रोसिगोन आरो हुख'ना लाखांनानै जों साम'खौ दोनथ'सिगोन होथेनानै ओमफफ्राय बिनि उनाव जोङो सा सबाय जायखौ जोङो हानि सबायाइ जायखौ जोङो फोना माने हायाव फोनानै जोङो सबाइखौ मोननाय जायो बे सबाइखौ जोङो
गिबियाव जोङो एवना लाग्रोसिगोन। जोङो एवनानै खामफ्लाय नङाबा जिखुनु बुस्थु जोङो हुख्रेमसिगोन आरो। हुख्रेमखांनायनि उनाव जोङो सबाइखौ बेसे दि गुदुं फुदुंनानै अ अरदाबाव अर जरायनानै गुदुं फुदुंनानै गोबाव जोङो गावनि जखानि रुइनाय टाइमसिम जोङो सबाइखौ रुसिगोन रुखांनायनि उनाव बेखौ जोङो खांनानै सानानै खांना दोनसिगोन। साना खांना दोनखांनानै सारायाव जोङो थाव संख्रि बान थाव थाव संख्रि हालदै इदि होनानै सामब्राम होसिगोन आरो होनानै सा स साम'खौ एवना लाग्रोसिगोन साम'खौ एवना लाग्रोखांनानै बिनि उनाव सबाइखौ जों होसन गोन सबायखौ होसनखांनानै जेब्ला जोङो सबायजों साम' संनायावथ खारै मोननाय जायोना नोंथां?
औ।
खौथ' होनांगौ जायोना सबबायजों साम' संनायाव बे खारैखौ
जोङो गोबां जोङो हाथायनिफ्राय लाबोनाय जोङो सदाखौबो होनो हायो। बिनि अनगायै सदाखौबो खांनानै सदाखौ नङाबा न'आव बानायनाय बे थालिर फस्लानि खारैखौ होसिगोन आरो होखांनानै जोङो मोजां गोदौ होसिगोन मोजां गोदौ होनानै ओइ साम'जों सबायाइजों बेखौ होखाजोबसिन आरो मोजां गोदौहोनानैहाय जोङो माखासे मोदोमग्रा जेरै गंगार दुन्दिया दुन्दिया बिदि थायोना नोंथां जोङो बेखौ माने होसनसिगोन आरो होसननानै उनाव जेब्ला मोनो अब्ला जोङो साखिनायसिगोन
होमबा बियो गोदोनिफ्रायनो जोङो मिथिनो मोननाय समनिफ्रायनो माने सबायाइजों सामखौ जाबोबाय होनना जों मिथिनाय जायो आरो नोंथां बेनिखायनो बेखौ जोङो बरनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि होननानै जोङो जायखौ जोङो बर'नि ओंख्रि जोङो बासिनो फनो हाया होननानै जोङो गनायना लानाय जायो आरो नोंथां अ होनबा नोंथांजों औ
जोंना समावबो जाना फैबाय
औ नोंथां
उनाव लोगो मोनफिनसिगोन होनोमबा नोंथां
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ जागोन दे नोंथां औ